मोजाङानो
बै जोलुर गेलेग्रा लोगोफ्रा फैयाखै?
गैया दाबो। बहा बहा थांनानै दंजोबोथाय।
हो
ए बहा बहा थांनानै दंजोबोथाय।
ओइ बिबार बागानाव दै होआखै?
अबिनि बिबारा?
हाब बै आंनि बिबार बागाननिया रा बिबारा?
आदसा बेखौ दहाय बेलासियावसो होदोंमोन।
दहाय बेलासेयावना?
औ
उम बारदों दा बिबारा?
हिसाबावथ' बारनांगौलै।
माबा बिबारा दङ जोंहा माबा दं बिफोरो गलाब बिबार जबा बिबार आ ओमफ्राय बेनिफ्राय मा दङ अशकफूल
औ औ
ओमफ्राय सिख्रि बिबार ना मा होनो बे बो दङ ओ बेखौ एकदम मोनबाथाय जों माबायाव ओरै माबायाव हरनांगोन साप्लाय खामनांगोन।
औ औ
एकदम माने बिहर मानसिफ्रा।
उम
बेखौ थाब थाब फेदेरबानो जाबाय
बै बिबारासो बारग्रोबाय
दावदै फुला बेबो मोजांलै माबा नि थाखाय मोजां बै मेगन आजोनाय जाबा। ना माबा बेखौ बि दिखौ सेबनानै होलाय ना बेखौ
औ औ मुलि सोबाव बियो बिबारजों लोगोसे।
मुलि ब्रा।
खोनाखांबायलै आंबो मेगनाव होनाय।
होखांबाय खोना
आं होआखो आंहा मेगनाव आजिनाय जायोबा बैग्रि बिबारजोंसो ओरै फुदेरलायो।
आदसा बैग्रिबारजों जायोलाय ए बैग्रिफोरजों आं होफेराखैलाय बैग्रि बिलाइजों।
होखांबाय आं।
रावबो गैया नेया ओमफ्राय सिङाव
गैया रावबो गैया।
उम। सोर फैगासिनो बैसोरबो ओययाव साब्रै दंखायो जों साब्रै साबा सय सात आथ। आरो साब्रै साबा सय सय सात सातजन आरामसे साथाम साब्रै बरिया जाखायो मोजां जाया मा मोजाङैथ।
जायोब्रा।
मिलायखायो इसोर फैबानो जाबाय सानैया मफिट लाखोआ आं दिनै हय गारा गान्दा गान्दा जाखानांगौ दिनै जोंना बबेस साथाम दंखायो साथामबो दंखायो।
उम।
उ सासेया फैला नोलायलै।
सोर?
बे सिफुं सुग्राया। नोंसिरना लोगोआ। हो।
नोंसिना लोगो सिफुं सुग्रायाब्रा।
ए आखाय थुमसो थांगोमोन दहय फैफिनगोन होननानै फैयासै ना।
फैनो होनदोंमोन।
फैनो होनदोंमोन ओमफ्राय फैफिनासैलाय फैलालाय नै।
उम मैयाबो आखाय थुनो होननानै थांदों बेयो।
मेयाथ फैफिनदोंना ओमफ्राय?
मैया फैफिनदों।
मा मिया जायाखैनो खोमा। ओमफ्राय दिनैथ एखकदम बरिया जाथारनांगोनलै खेलाया।
बरिया जानांगौ।
उम देरहाथारनांगोन दिनै।
दिनै देरहागोनब्रा।
देरहानांगौ दिनै देरहाथारनांगौ।
उम।
एखदमबारे फार एकदमबारे माबाथारनांगौ। ओमफ्राय बै सेरजा फिसा फिसाखौ बानायदोंना बानायाखै?
सेरजा फिसा फिसा दाख्लै बै आमो बे ओथियाया दान-दानख'दोंमोन दा।
ओमफ्राय नोंसोरबो दानख'नांसिगोनथ नङाबा मा खालामनानै थाबाय थानो एजोंनो नोंसोर आरामसे मोनबाय थागोन माने आं नायफाबाय थागोन।
उम।
ओमफ्राय सेजौ बाजि होखायो। फिसायाव सेजौ बाजि हो खायो फिसायाव आरामसे।
उम।
दसेनो हायो आरामसे हायो।
जायालाय मानसि गायाव खामानिया नजा खोब्बाय
सा न' सिङावल न' सिङाल न' सिङावल हाब्बाय थायो
सोरबा सासेया गोसो जाबा सोरबा सासे सेया थाब ओंखारदवा सोरबा सासे गोसो जायाबा सोरबा सासेया एडभान्स ओंखारसैलाय सिगां सिगां।
बेन्थो बेन्थ दाबो नोंसि माबायानो मिलायजोबाखै बोर यै गोसोखौनो जाथवाखै माने। खामानि मावनो
उम।
बुस्थुखौ बुजिजोबाखैबो
सम सम समजों खार समजों खारफानो हाथवाखै।
उम समजों खारफानांसिगौ दा बहुद खामानि जाबानो नोंसोरबो जों सिगां जिबायदि मावदों बेफोरबायदि मेल्ला मोनगोन। ओमफाय नोंसोर बेखायनो दानिफ्रायनो सालु जानानै थाखा दानिफ्रायनो जेसिबांनो सोलोंनानै लागोन एस सांनो रोंगोन माने उनावबो इसेबांनो माबा होखागोन आरोखि। नोंसोरनो खामानि होखागोन खामानि होगोन माने नोंसोर दाइरेक हमनो हागोन आरोखि हमनो हाबथाय नोंसोरबो जोङो नोंसोरबो हमदांनो हागोन ना नोंसोर जेसिखिनि रोंदों बेखौ जों हम दांनो हाबानो नोंसोरखौ मा खालामगोन जोंबो उनाव डाइरेक्ट बुंनो हायो बे उमुगा लाजागोन। बेनाव बेफोरबादि गियाना दङ होननानै बुंनो हायो आरोखि। दा बे खायनो नोंसोर जिसां हायो नोंसोर मा रोंगौ बेखौ देखायनांगौ गावसिनि मावनांगौखौ मावनानै देखायनांगौ आरो होमबासो जोंबो नुना थागोन आंबो नुगोन दस्राबो नुगोन सोरबा सासेयाबो नुगोन होमब बयबो नुलायबासो बुंन गोनना दाइरेक्ट उमुगा मोजांलै उमुगना दाइरेक्ट बेखौ बे खामानियाव लाजागोन बे हागोन होनना बुं जायो दा जेरै जों जों जेखौ मोनो बेखौनो मावलाबायो। जेनेबा दस्रायावबाबो जों दस्रा खामानियावबो एकदम बिलाबायनानै लायो मावो जा मावनांगौ एखमबा नोंसोरखौ लाफानानै मावो। आरो नोंसोर बेबायदि केपासिटिखौ रोंबा आरो नोंसोरबो उनाव आरो दस्राखौ लानानै मावनो रों हालायगोन ना नोंसोरबो दा जों जेरै नोंसोरखौ लाना मावो बेबायदि जायोब्रा माने जानाया बिदिनो जाबाय थायो फारि फारि फारि फारि जाबाय थायो आरोखि। जेसेबांनो हायो बेखायनो इसेबांनो सेस्था खालामनांगौ। सेस्था खालामलांबाय थाबानो जाहैयो आरो ओमफ्राय बैयाव मोनसे हाबग्रा माबा बानायना दंमोनना जोंहा गेट बानायना दंमोनना? फाथि सेनानिया बे
नामा
बोखारनांगोनथ आरो गाज्रि नुबाय।
गाज्रि नुबाय नुनायालाय।
बे बायजोब्बायना ओमफ्राय लासै बोखारनांगोन गाबोन मा मावगोन नोंसोरलाय?
गाबोन नै बेखौ फोजोबनोसै
औ बेखौ फोजोबदो गाबोन।
दिनै अखा
दलद था उम उम दलद थानानानै रायलाय दे जायगाथसेयावनो।
खुन्थियाबो बागानावसो नागिरनांसि
औ बागानाव दानहैदो।
उम
खा हायाबा
बैयो दाख्लै लाबोनाया माबा बिजौ गोजा माने
गान्धिखौबो थाब थाब मोनगोन थाब थाब फोजोबबानो।
उम
होमबानो दोननो हानाय जागोन ना। दोननानै जाबाय
गान्धिखौलाय आसोला होगासिनो।
हो।
गान्धिखौलाय आसोला होगासिनो‌।
बिदिखौ होयो। मानो होआ जानांगौ माबानो मावललाय नों सोरो खामानिया नोंसोर बिदि माने मावदावा मावदावा देखायबानो जोंबो लानो उसुबिदा मोनो।
औ।
एखमबा सोरबा सोरबा होनलायलाङो डाइरेक्ट बिसोरजों टाइम नांगोन गोबाव लागोन होननानै। बेदिखायनो। खोथा गैया आरोखि ओंखायनो बेनो हायो मावनांगौ आरोखि रेस्ट ला रेस्ट लानांगौ ओमफ्राय मावनायाव मावनांगौ आरोखि। टाइमखौ मेइनटेन खालामनांगौ टाइमखौ एसे माबानो बरिया जायो।
ओमफाय बै माबाखौ फेनला नांगोन लामाया। बाला अन्थाया औ। बाला अन्थाइखौ फेननांगोन ओरै फेनलानानै आराम फाननांगोन आरोखि लामा बायदि। मास मोजां बेयावबो।
थाबासो फेन मानसिफोर जमा थाबासो फेगोन। होनदोंमोनलै बेखौ दा नङाबा दाख्लैयो बेरखाङा है फिननोसैलां बिदि होनदोंमोन।
फेनजायो गाव गोसोजाना फेनजायो।
उम।
मानसिफोर जमा गैयाबाबो गावबावसो। आंहाथ बै बिफाङाव माबा दोनोसै। फिदोंमोन दहायनो। दोजोबबाय आसोल दोजोब्बाय ख्रिख्रिनो थांफालायसिन गोनसो जोङो सौग्रावबा। ओरैबायदि दोजोबबाय ख्रि ख्रि। ओमफ्राय जायखिजाया जोंहा दिनै बैथिं थागोनलै। माबाया गल खिया ओरैना गुवारसिन।
ओम।
ओैथिंनो थाग्रोन जाहा दिनै बिसोर गुवारखायनो सोनो हाबाय थायो बाव। गोजाननिफ्रायनो हाबो गुवारखायनो। दिनै सालबखौ दाखा दाखा जाहोनांगौ।
आराम खारख्लाय लांखायो ओरैजाय। बैफोरजों।
खारख्लाय लाङाबा द उसिद खा बलआनो सिदा फैखायो बाव।
उम
ओमफ्राय हाखागोन मैयाबो जों बेखौनो सोनो हाखादोंना बिथिं सोनायावथ'
औ
माबाखौ ओ आखायजों दामग्राखौ लाना फै लाना फैयो बा। दसे गान औथ' दसे गान खनसै बिसोर फैसानदि।
औ बिस-बिसोर बैसानिआव
औ बिसोर फैसान्दियाव आटथासोनिफ्राय स्टार्ट जासिग खोमा दिनै उम
बिसोर बिसोथ' फैथ'वाखै माइरं माइरं माबायावस दंहै होन्दो नामा बिसोरो आसि होनो
उम औ
मैगं लादों होनदोंमोन दहायनो।
न' थांगासिगोन बिसोरो।
औ न'आव थांग्रोना फैसिगोन बिसोरो।
खिलिब खिलिबखौ नांगौ नां गौ नामा?
ओम खिलिबखौ लाबफा ओम खिलिबखौ लाबफा
ओम दे ना दोनथ'लायनोसै समाबो जाबाय।
एसे थांहोबावब्रा र'
नो आंहा जि मिनिटनि इसे बारबानो दानो
होद इसे थांहोनांगौ जसेबांनो गोबाव इसेबां मोजां। लायरायखानायावलाय माथो बेखौनो ब्रैजि नि खाथियाव सोबासो दोनगोना
उम
बिदिनो जाबाय आरो खबर सबराथ' मोजाङानो गोजाखा
मोजाङानो
दो फैदो बोरो फैदो नोंबो फैदो फैदो फै फै फैदो ओंखारबोदो फै नैबेयाव फैदो दे उम
आ